औ खोनादों नोंथांना औ औ औ औ
औ दा होमबा आं नोंथांजों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनोस सानदों नोंथाङा फ्रि ना?
रालायजागोन फ्रि नोंथां दे मोजां जोबोद मोजां।
जों न'नि ट्रेडिसेनेल ओंख्रि जेनेब्ला अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बेफोरनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ औ मोजां मोजां
औ औ दा होब्ला सावरायनोसै नोंथां।
औ औ दे सावरा बुंग्रोदो नोंथाङानो दे।
औ औ दे होमब्ला दा जों जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्ला थ' अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रियानो जोंनि मेन। नोङा होनबा
औ औ
औ दा होमब्ला अनला ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै सङो इखौनो एसे फोरमायनो सानदों आं नों
औ दे दे दे दे मोजां।
औ होमब्ला जों अनला ओंख्रिखौथ' जों माइरंखौ सुनानै लाग्रोयो।
औ औ
औ बेनि उनाव सुखांना एसे फोराननानै लायो आरो
औ नंगौ।
औ बेनि उनाव देना लासिगोन। गुन्दै जानाय मिस मिस जानो बेनिफ्राय दैखौ फुदुंना लाग्रोबाय आरो ना
औ औ
बेनिफ्राय दा जों अनलायाथ' देखांबाय नालाय। दै गोदौबाथाय जों अनलाखौ उरना हरसिगोन आरो बे दै गुदुङाव।
ओम ओम
बेनिफ्राय खारै होना होसिगोन। खारदै होनानै एग्लुं एग्लुं होबबाय थानांसिगोन आरो दसे सम मोनागौ मानि।
औ नंगौ
औ दा जों बे अनला ओंख्रियावबा बेदरफोरखौ होनोबाथ' बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ दा जों बेदरखौ एवफ्राननानै बिदिनो अनला ओंख्रियाव हरो आरो हरनानै दा दसे सम संसिगोन आधा घन्टासो बेनि उनाव जायो अनलाजों दाउ ओंख्रिया। दा नोंथाङा मा होननो सानो अनला ओंख्रिखौ माबोरै मोनो?
आंथ' जोबोद मोजाङैनो मोन जानो मोजां मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला बेथ' जोंनि ओ बर'निनो आंगो जों एंगारनो हायै गोदो आब बै आबौनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे जोंनि बर'नि आंगो ओंख्रि जों बेखौ गारनो हाया। बेयो माने अन ला ओंख्रि ओरै सबाय ओंख्रि नोंथाङानो एसे सिगाङाव होनलांदों। अनलाजों ओंख्रि स सबाइ ओंख्रि जोबोद मोजां नोंथांनि ओ बेफोरबायदि खौ खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंहा नों दंबावो ओरैहाय ओ नारजि आरो अमा नारजि अमा होननानै मिथिब्लाथ' जोंनि बर'नि बरिया ओंख्रि जों गासैबो बर' मानसिया बे खौ जायो आरो बे जोंनि मा गोजौ लेभेलावबो सिनायथि जानाय माखासे जिआइटेक मोननाय ओंख्रि जायखौ होनो जोङो बर'नि ट्रेडिसनेल
ओंख्रि
ओंख्रि जोङो दा नोंथाङा दो दासै एसो सिगां अनलानि सोमोन्दै बुंलांबाय आं जेबो जोबोद जोबोद मोजां मोनदों आरो आं नोंथां खौ साबायखर होनो थाङो बिनि थाखाय दा आंबो बुंनोसै एसे ओ अनला अनलानि बेलाखौनो बुंनोसै आंबो नोंथाङाथ' एसे सिगाङाव बुंलांखाबाय दै होनानै दै गुदुं खालामनानै सङो नोंगौ थिगैनो थिग बेबायदिनो आंबो जानो बिराद गोथाव मोनो आरो जों बर' सुबुङानो अनलाखौ जानो मोजां मोनो बेबायदिनो अनला जों मेवाइ होदेरोब्ला जोबोद साबसिन गोथावसिन मोजांसिन जायो आरोखि नोंथां बिराद गोथावसिन जायो दा औवा मेवाइ होनो जायखौ जोङो मा औवा बे बिथराइ गोरलै खि लि जानायनिफ्राय जोङो बेखौ हास'नानै लायनानै मा गुरै समावहाय जों बे बेखौ बिगुर खुनानै जोङो मोजां साफा खालामनानै बेखौ गोबा गोबा हायो। हानानै मा बेखौहाय जोङो ओंख्रि सङो अनलाजोंहाय सङो दा बेखौहाय जोङो मा अन औवा मेवाइ ओंख्रि बुङो। जोबोद मोजां जानो गोथाव नोंथाङाबो मिथिगोन बर' सुबुं जानानै बेफोरनि बागै आरो दंबावो जोंहा गोबांनो ओं ओंख्रि बर'नि नाफाम होनबाबोथ' नोंथाङा मिथिखायो बिसिबां गोथाव नाफाम बुंनो थाङोब्ला थारैनो जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा जोबोद गोथाव गोथाव आरो जोबोद हेलदि मानि औ जोबोद माने जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखियो बेवहाय जेबो बायहेरानि मुलि बायदि बायदिसिना होनाय गैया माने जोंनि अर्गानिक हासार बियो माबाया हासारजों बानायनाय गोथार गोग्गो मैगं थाइगं बेखौ जानानैनो जोङो मा देहायाव गोजोननाय गोहो सक्ति बोलो लाबोयो आरो जोङो थांनानै थायो जिउ खुङो बेजोंनो नोंथां दा आङो नों नोंथांनाव फंनैसो सोंनोसै नोंथां जोंहा बर'नि ओंख्रि जायखौ जोङो नारजि आरो अमा बेखौथ' मिथिखायो दा नारजि आरो अनला माबोरै सङो ओहो सरि नारजि आरो अमा ओंंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आं एसे मिथिना लानि नोंथांनिसिम
नारजिजों अमा होनोब्ला जों गिबियावनो नारजिखौ मोजाङै बासिना लाग्रोनाय जायो आरोना देन्थाखौ नारजियाथ' जोंना फाथोनिफ्राय जायो नालाय
औ औ औ नंगौ
दा जों नारजिखौ देन्थाफोरखौ सायना लाग्रोनांगौ जायो मोजाङै
औ औ नंगौ नोंथां
सोन सम होनोमबाना मोजाङैनो रुयो आरो नारजिया दैयाव सोमना दोनग्रोरनांगौ जायो आरो बिनि उनाव गोबाव सम दैयाव सोमनानै दोनखांनानै नार्जिखौ मोजाङै सिग्लि सिग्लि सुनांगौ आरो होमब्लाना बारा एसे गोखा जाया आरो
औ नंगौ हुम
बेबायदि सिग्लि सिग्लि मोजां सुनानै सेबजोबनानै बोखांग्रोनांगौ बेनिफा फ्राय बेखौ खारैजों एवग्रोनांगौ आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ
रैजौ एवग्रोनांगौ मोजां एवना लानानै खारैखौ मोजां होनांगौ आरो होमब्लासो रुयो नालाय मोजाङै औ बेनिफ्राय मोजाङै खारैजों एवना लानानै दैखौ हरनांगौ आरो दा दै होनानै दसे सम गो बाव रुयजासिम गोदौ होनांगौ
औ औ
बेनिफ्राय फारसेथिंजाय नै अमाखौ एवना लाग्रोनांगौ आरो
औ नोंगौ नोंगौ
अमाखौ मोजां एवना लानानै जोङो फारसेखै माबाया नार्जिया गोदौबाय थाथोंसै अमा खै मोजाङै एवना लाग्रोबाय बेनिफ्राय नार्जिया रुयबाथाय नार्जिखौ मोजाङै साबाय दोलो दोलोनो
औ
नार्जिखो मोजाङै दोलो दोलो सानानै अमा एवनायखौ हरनांगौ आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
दा नोंथां बियो बेसेसो गो समनि गेजेराव मोनो माने जों जाजानाय माबायाव अबस्थायाव फैयो बेयो ओंख्रिया नोंथां
अ बेखौथ' नार्जि अमाया थ' एसे समानो नांगौ जायो अनला ओंख्रिफोरा जेरै थाबनो मोनो बेनिसाय एसे टाइमखौ नांसिनगौ आरो नार्जि ओंख्रियाव औ
दा नोंथांनिसिम बेफोरखौ खोनानानै आं गोजोन जासिम गोजोनबावनाय मोनबाय नोंथां जाहाथे मोजां नोंथांनि बेफोरबायदि फोरमायनाया जोबोद मोजां मोनदों आरों गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जाहा इयुनाव जोङो बर'फोरनि लाइमोनफोर दङ फंबाय बिनानावमोन दङ। बिसोर जाय रोङा बिसोरखौ जोङो फोरोंलांनांगोन दा जाहाथे जों जोंनि हारि रिनि माखासे बेसेन गोजा ओंख्रिफोरखौ जमाया लासे सिनो जोङो रोंनांगोन संनो रोंनांगोन बाहायनो रोंनांगोन जानो रोंनांगोन अब्लासो मा जोंनि हारियाबो थांना थागोन। जोंनि ओंख्रि जाग्रा आदाराबो थांना ओ थाबाय थागोन। जों बयबो जानो मोनगोन मिथिगोन नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
बायदिनो नोंथां आं मोनसे सोंबावसै नोंनावहाय जायखौ जोङो होनो नाफाम नाफामखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ ना नाफाम नानिफ्राय मा देनानै नाफाम जायो बे खौहाय मारै माब्लै खालामनाय जायो आरो जानाय अबस्थासिम सौफैयो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायबावदो नोंथां
औ नाफामखौ आरोना नाफामखोथ' जों गिबियावनो ना फाम बानायनोब्ला जों नाखौ सायनानै फोरानना लाग्रोनांगौ जायो आरो
औ औ औ
बिनिफ्राय फोरानखांनानै जोङो मोजाङै गोरान फोरानथारनांगौ जायो आरोना नाफाम बानायनो थाखाय औ बेनिफ्राय मोजाङै गोरानै फोरानखांनायनि उनावहाय जों बेखौ देनाय जायो बे थास'नि बिसंजों
औ नंगौ नोंथां
नाफामखौ थास' बिसंखौ होनानै नाफामखौ माने नाखौ ना गोरान देनांगौ आरो मोजाङै मिस मिस देनानै बयामफोराव बा हासुङाव सोना दोननांगौ आरो ए
औ
सोना दोननानै बे मास मोनसेसोनो दोननांगौ आरो जाजानो थाखाय मोजाङै खैनांगौ जायो आरो बार जाहाथे बाहारनि नाफामा जाजानाय जायो आरो औ
उम
बेनोे
दा अब्ला नोंथाङाथ' खि खिथाबाय नाफाम गोबां खिथाबाय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला ओरै जों नार्जिनिफ्रायबो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय नार्जिखौ बोरै सोङो अनलाखौ बोरै सङो आरो नाफामखौ बोरै सङो आरो जाजानाया माबोरै अबस्थासिम जाजायो बेसेबां सम नांगौ ओंख्रि मोन नोंथाङा खिन्थाबाय आंनो फोरमायबाय जोबोद आं गोजोननाय मोनबाय नों थां दा जोंहा नै समनिबो आंखाल नों आं रायलायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो फोजोबनो हाया टाइमाथ' नों बेसिबां रायलाय इसेबां लावो नोंथां दा जोंहा नै समाथ' जोब्बायानो नोंथां दा आं नोंथांखौ लोगो मोननानै ज जोबोद जोबोद गोजोनबाय आरो नोंथांनिसिम आं‌ उम साबायखर बावहरबाय जाहाथे जोङो नेक्स्ट आरो उनावहाय मोनसे मोजां टपिक लानानै जोङो सावरायफिन गोन होननानै आङो मिजिंथिबायबा आसा खालामबाय ना मा होनो नोंथां
औ आंबो बिदिनो सानो दाथ' सावरायनानै मोजाङैनो टाइमाबो थांबाय मा होनो नोंथाङा औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोन
औ औ‌ औ
औ
दे होमबा नोंथां आं नोंथांनिसिम दसे बिदाय लाथ'नाय जाबाय दे उम
औ ए नोंथां दे